खोनादोंना
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङालाय?
दङ ओरैनो
अ आं नोंजों माबा मा होनो जोंनि बर' हारिनि बैसागोनि सोमोन्दैसो राय्लायनो हरदोंमोन सम होनो हागोन नामा?
औ होगोनदे
अ बैसागुआथ जाबाय जोंनि बर'हारिनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो बेखौथ बयबो मिथि खायो नङा होमबा। ओ बे बैसागोखौ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ देलाय बुंलाय
ओ गिबियावनो जों बैसागोखौ मा ओ सैथ्र सैथ्र ला ला लास्टाव
औ
संक्रान्ति मोसौ थुखैनाय होनो बेखौ बेखौ फालियो बिनि उनाव बै बैसाग फास फास थारिख खालि। जेनेबा बैसागनि से थारि से थारिख खालि जोङो औ मानसिनि बैसागु बुङो
औ।
आरो। सोरबा सोरबा बिदिनो ओ गेदेर बे से बैसागो खालि गेदेरफोरखौ मान होयो
औ।
आरो बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव आरो जोंनियावबो बैसागो ओ फांसन खुंनाय जायो।
हम।
ओम
दा बे फांसन खुंनायाव मा मा हाबाफारि लानाय जायो?
जोंनियावथ ओरैनो फांसन खुंनायाव खारनाय बारनाय इदिनो गथ' फोरनि सावगारि आखिनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय महर सोलायनाय मोसानाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन माबा लानाय जायो आरो
औ जोंनिखबो बिदिनो फालिनाय जायो माने बैसागुआथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो नालाय दा गोदोनि दानि गोबां फाराग दङ बैसागोआ माने गोदोनि गोदोनि दिनावथ माने ओ सात दिन फालिनाय जायोमोननो
उम।
बे सातदिनाव बिदिनो से थारिख फोरनिफ्रायनो अ माने बै ओ से थारिखनि सानसे सिगांथ मोसौ थुख खैनाय जाबाय बिनि ओ बिनि उननिफ्रायनो सातदिन फालिनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो ज ज रं जायो बाजायो ओम ओमफ्रायो बिदिनो उनाव ज बिदिनो खा ओ खाना जायोमोननो दा दानियाथ गोबां सोलायनाय फैबायना। उम। दानिखौ आं बुंनोसै माने ओ ओ सैथ मासनि लास थारि लास थारिखाव मोसौ बैसागु माने सं-संक्रान्ति खालि मोसौ बैसागु खालामग्रोनाय जायो आरो ओ दा बे मोसौ बैसागुआवथ जोंनि मा मा मा बाहायो माने बे ओ बे लाव फान न्थाव हालदै नै बेफोरखौ ओ नै बेफो बेफोरखौ माला सुनानै गानहोयो आरो ओ बे मोसौनि बे ओ साय बिगुराव बे माबाया ओ बे हांगारखौ हांगारखौबो माने गाबहोनाय जायो आरो माने ओमफ्रायो बिदि खालामनानै आरो बे माला सुनाय बै दिग्लिलिथि बे ओ मा होनो गाम्बारि माबा मा होनो अ ओम मा होनोमोनथाय ओ गाम-दिग्लिलिथि आ रो मा मा होनोमोनथाय बारा बावलाय लांबाय आङो बे माला सुनायखौ न न नबो थेबनानै दोन दोननाय जायो आरो बेयाव ओमफ्राय बे हाफ्लेनानै लानाय बे लाव फान्थाव हालदै नै बेफोरखौ नै बेफ-फोरखौ बेफोरखौबो न' न'फ्राव सारनो-सार-सारग्रोनाय-सारग्रोनानै लायो आरो
औ
बे मोसौफोरखौ दैमाफोर थुखैनो लाङो थुखैनो लाङो
औ
मान बिनि उनाव अखानायै बे बैसागनि से थारिकखालि बांसिनानो माने फुंनि समाव ओ बयहाबो माने मोनसे फुजा होनाय जायो आरो बांसिन नखरफ्रावनो ओमफ्राय जे जेब्ला फुजा होखाङो होमबानिया बे से थारिख खालि ओ माने उन्दैफ्रा ओ माने गेदेर गेदेर सोमोन्दो जानायफोरखौ खुलुमो बिदिनो मान बावो आरो उन्दै गेदेरफ्रा उन्दैफोरनाव बिदिनो बोर होयो बेबायदिनो बेसे बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो
औ
आरो जोंनि ओनसोलावथ' दा ओ फानसन फोरबो खुंनाय जायो आरो
आरो
बे फासनावबो दा जोंनियाबो गोबां हाबाफारि लायो माने मोसानाय सल' खननाय नै बेफोर ओ बेफोरजों लोगोसे माने दानि बे फरायफुनाय उन्दै उन्दै गथफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जायो जेरै खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय सल खननाय सावगारि बोनाय मिथिखायै बुंनाय बाथ्रा रान्थिलायनाय बेफोर हाबाफारिफोरखौबो लानाय जायो आरो बे जों ओ लोगोसे बयबो बिदिनो रंजा मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरजों रंजानाय जायो आरो नै बिदि ओमफाय मानि जोंनियाथ माने सल खनग्र नै बेफोरबायदिबो लेंंहरनाय जायो आरो बेफोरजोंनो माने फानसनखौ फानसन खालामनानै माने फोजोबो ओमफायसो बिनि उनाव ओ माने गाव गावबागाव माने सेंग-सेंग्रा सिख्ला बिदिनो हाबा जानाय बिहामजोफोर आलदा बोराय बुरै आलदा बेबायदिनो गामि गामि ओ नखर नखर हाब नानै बेबायदिनो ओ रंजायो बाजायो आरो ओमफ्राय नैबे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव बिदिनो गामियाव ज मिलायलायनानै बेबायदिनो अमाफोर फुथारनानै मानानै ओ ज खाना जायो आरो उम दा नैबे बैसागुआव नोंसिनिथिं सौराइ फिथा एवगोना एवा?
सिगांनिफ्राय दा बांसिनानो सोलायबायना ओ दाथ खम जालांबाय बेफोरो सिगाङाव उन्दै समाव सौराय देयोमोन
औ
आरो दा बांसिनानो देनायखौ जों नुनो मोनला
औ
ओरैनोथ सौरायाइखौ बैसागुआव जायो गाय खेर गोखैजों जायो होननाय खोनायोमोन आरो
उम
जोंनिखिबो बि उम सोरहाबा सोरहाबा खिन्थु माने बांसिनानो देला औ बे सौरायखौ माने ओ बै सिरा होननाय बेखौ बेखौसो जानाय नुयो दा बेफोरो माने नखर नखर थांनानै बिदिनो जालायो सा फोर लोंलायो बिदिनो
दाना बयबो आजादि खस्थखौ बयबो बाबाय ओंखायनो
औ मा ओम होनो बे सात दिनखालिथ बे सातथिथि मैगंखौबो जायोना जोंनि बरफ्रा बिनि जागोन ना जाया?
जोंथिंबो जायो बेखौ
औ मा? जेनेबा लाबायदि बे दिनखालि माबोरै जायो जेनेबा न'खर न'खरल' जायो ना गामिफ्रावबो मोनसे हाबाफारिफोर लायो?
गामि फुजा होयो फुजा होनायाव लायो आरो सोरहाबा सोरहाबा न'आव खांनानै जायो।
अ। जों जोंनियाथ' बिदि
सोरहाबा सोरहाबा बिदि खांना सोलाबियाव
दानिया जोंनिया माने औ बारा एसे मोजाङै बारा मोजां खोनायाखै। हेलौ। एसे बारा मोजां खोनायाखै।
हेलौ।
औ।
हेलौ।
औ एसे खोनाबाय दे। हेलौ। औ।
नोंथांनिथिं नेदा प्रब्लेम नामा?
आंनिखौ खोनाहैयाखै?
हेलौ।
हेलौ। हेलौ खोनाहैयाखै? हेलौ।